हेल' नोंथां।
अ नोंथां।
अ नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
दं नोंथां आं ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो गरम बोथोर नालाय गामिथिं एसे बारहावा जानो जानायबादि बेरायनो फैदों आरोना नोंथां। नोंथांमोनथिं दासान्दै ओ अखा हादोना सान्दु दुंदों?
नोंथां जोंनिजा दा बोथोरा एसे मोजांङानो अखाथ' गैथ'वा। गैनाया ओमफ्राय नोंथांमोननिजालाय मा रोखोम जादों दा बोथोरा?
जोंनाबो बिदिनो ओ सान्दुं गोसा जादों गरम बिदिनो थानो जानो सुख गैयै जादों आरोना मानसि फोरा दंफां साया सिंफोरावसो जिरायना थायो सानफोराव । बिदिनो सान्दुं गोसा दुंदों आरो जोंनिथिं। नोंथांमोनथिंलाय सान्दुंया माबायदि?
नोंथां जोंनिजा सान्दुंआबो एसे दह दुंसाबदोंआनो।
बिनिफ्राय ओ नोंथांखौ आं मोननैसो कुइसन सोंनोसै नोंथाङा जेरै ओ जेरै बगामाथि भैरबकुन्द' बिदिनो दार्जिलिं शिलं ओ मेघालया बिदि जायगाफोराव नोंथाङा गिदिंनो थांफेरनो मोनबाय नामा?
नोंथाङा आं गिदिंनाया गिदिङो नाथाय मेघालय बिदि सिलं बेफोराव गोजान गोजान गोजान गिदिंनो जायगा मोनाखै आरो ना एसेनो एसे खाथि खानला जायगायावनो गिदिंनो मोनदों जेरै जेरै बगामाथि ओजा भुटान बेफोराव गिदिंनो मोन्दों आरो।
औ आंबो नोंथां बिदिनो ओ जेरै ओ भुटान सकि आरो भुटान मेन भुटान बिदिनो भैरबकुन्द आरो दारागाव गाव बेफोरबायदियाव थांनो मोनफेरबाय आरो ओ नोंथांनाव आङो सों सोंनो लादों जे बै ओ बगामातियाव नोंथाङा थांफेरनो मोनबाय होनना बुंदों जे बै बगामातियाव मा मा रोखोमनि बेसाद मुवा मोनो आरो मा मा ओ मुवा दङ बेफोराव माबायदि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ नोंथां ओ नोंथां भुटानाथ' माबा बगामाथियाथ' जोंनिफ्राय इमान गोजान जाया ओ सिक्सटि सेभेेनटि किल'मिटारसो जायो आरोना । जा दैमा दं बेयावथ' अन्थाइ गोजाना स' दैया साफा फैयो आरोना ओजा दुगैनो हायो । ओमफ्राय ओजा बांसिनानो पिकनिक जानो थाङो आरो। जेरै ओ जानुवारि लास्ट डिसिम्बर बेफोराव बांसिन पिकनिक जानो थाङो आरोना। मानोना ओ बगामातिखौ पिकनिक स्पटखौनो होनखायो बेनिखायनो ओजा थारमाने बांसिनानो खाना जानो आरो खाना जानो इदिनो थाङो आरोना ओमफ्राय ओजा बुद्धनि मोनसे मन्दिर दं । एसे गिदिर मुरथि बानायना दोनदों आरो ना बेफोरखौ नायजायो ओमफ्राय बिदिनो खाथि खालायाव फाहार दं। ओमफ्राय जाग्रा मुवा दखानफोरथ' दंखायोना बेयाव जाग्रा मोनो अमा साव सावनाय बिदिनो फरथा सरथा बेदर बिदिनो गोबां रोखो खोमनि जाग्रा मोनो आरो ना। ओमफ्राय नोंथाङालाय थांफेरना मोनबायना मोनाखै बेफोर जायगायाव?
आं नोंथां ओ बगामाथियालाय ओ मानो थांनो मोनब्लाबो इमान ओरैबायदि गिदिंनो मोनाखै आङो। डाइरेक्ट ओ जायगाफोराव आं थांनो मोनाखै आरो आं बेफोरनि लामाथिं थांनो मोनदों खिन्थु बगामा बगामाथि थांफेरनो मोनाखै ओ जेरै भैरबकुन्द' थां फ्रायनो मोन्दों बिदिनो ओ बायदिसिना बेलेग बेलेगाव थांनो मोन्दों आरो आं बगामाथियाव मोनफेराखै। उम नोंथाङाथ' ओ भुटान भुटानखौथ' मिथिखायो जों बयबो बै भुटानाव ओ फेरनो मोनबाय नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हाबनायालाय हाबनो मोनदों। नाथाय एफफाबो माने सिङालासे हाबनो मोनाखै आरो ना जेरै भुटाननि मेन टाउन बिदि थाया होमबा बिदियाव आं हाबद्रायनो मोनदिया आरोना। मानोना जों थांदोंमोन जों सासे आं सासे लोगो लाना थांदोंमोन आरोना। जों थारमाने लाइसेन्सबो लांफायाखैमोन जोङो। ओमफ्राय स' जों थारमाने गारिखो गोसो हादिया। बेनिखायनो जों एसे थाबायनानै हाबना फैदों। ना एसे नायना फैदों जायाफोरखौ जागाफोरा लाय जोबोर साफायानो मानोना इसोरो भुटाननि मानसिफोरा खोनानायावथ' बुहुत साफा थायो होनना बुंदोंमोन आरोना। स जों थांनानै नुदोंमोनबो जोबोर साफा जागाया। स' नोंथाङा थांफेर नोंथाङालाय थांफेरनो मोनदोंना मोनाखै भुटानाव?
भुटानावलाय आं थांफेरा थांफैदों नोंथां आ बिदिनो ओ जोंनि ओ भारत-भारतनिसाय बै भुटान भुटाननि रायजोआ बुहुत साफा बिसिनि जागाया। ओ बिदिनो ओ बिदिनि गेटथिं हाबोब्ला जेरै आधार कार्ड बिदिनो आधार कार्ड होननानै हाबनो गोनां जायो आरो बिसोरनि मथे सोलिनो गोनां जायो। आरो जोंनि जेरै गारि दोननाय बिसनि बिसिनियाव जेरै गारि दोननायफोरावबो बेलेग बेलेग जोंनि सायाव बिसोरना बेलेगसिनो आरो। बिदिनो ओ फार्स्ट गेटआव हाबनानै बिदिनो ओ मालाय गिदोंनो मोनदों आरो। एमानबो सिङाव थांनो मोनाखै आरो ना आंबो नोंथां। बिदिनो बायबांला मिथिगौ आरो। सिङाव हाब-हाबद्रायनो मोनाखै आङो। ओ बेनिफ्राय नोंथाङा आरो बेलेग गुबुनफोराव थांफेरनो मोनबाय नामा?
नोंथाङा आं दाथ' एफा गोजान गोजानाव थांफेरनो मोनाखै बिदिनो नो खाथि खालानि नलबारिफोराव एसे नाइन लागा जागा दंना बेफोरावनो थांदों। जेरै हाजो मन्दिरखौनो हमना ला बेफोराव थांना फैबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथाङालाय थांनो मोनदोंना मोनाखै?
आंथ' ओ थांनो मोननाया मोनाखै नोंथां। ओ नोंथाङा जे थांनो मोनदों होनदों बै थांनो मोननाया ओ थांनो मोनदोंदि होनदों ओ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंबो बाय मिथिनायनि जेरै
आंथ' थांनो मोनाखै नालाय नोंथाङा थांनो मोननायनि ओ आंबो मिथिनायनि। बाहाय एसे सुंदयैबाबो फोरमायना होबानो जाबाय।
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो ओ नोंथां नलबारिनि बे हाजो मन्दिराथ' जोंनिफ्राय एफा गोजान नङा थार्टि फर्टि किल'मिटारसो जागोन आरोना ओजा ओ सिरि दं बे मन्दिराव थारमाने मन्दिराथ' पाहारसायावसो दा ओ ओमफ्राय सिरिया माने पाहारखौ पाहारजोंनो बानायनाय आरोना बे अन्थाइजों बानायनाय स' गोजौ आरोना मानोना मन्दिरा पाहारसायावसो दं। ओमफ्राय गाहायाव ओ हाखर गिदिर दं। बेवहाय जोबोर गिदिर गिदिर नाबो दं आरो खासेवबो नुनो मोनो ओमफ्राय ओजा आ बे मन्दिरनि नेकस्ट माने बे पाहारनि मोनसे नेकस्ट खाथियावनो फिम माने थाललि ना मायबा होनो आरो ना बेबो दं बेफोर जायगायावबो माने जों मन्दिराव थांबा बेफोर जायगाखौबो नोंथाङा नायनो हागोन आरो ना नोंथाङा मालाबा थांना नायना फैबानो जाबाय आरो।
औ नोंथां ओ नोंथांनाव आं मोनथिनो मोनबाय बेफोरखौ आंबो थांफेराखै नालाय आङो बिदिनो मालाबा थांनांगोन आरो ओ नोंथांनाव दा मोननैसो ओरैनो ओ कुइसन सोंनो नागिरबावदों ओ दाबायदि ओ गोलोम बोथोराव ओ माबायदि फिथाइ सामथाइखौ जानानै ओ मोजां मोनो नोंथाङा बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय
औ नोंथां। ओम नोंथां आङो दाबायदि गरम बोथोराव मेनलि थाइजौखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय खान्थालखौबो मोजां मोनो बाट आं खान्थाल गोमोनखौ मोजां मोना आरोना खान्थाल गोथांखौसो मोजां मोनो माने मोननैस थांहांखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय थाइजौखौबो बेबायदियानो थाइजौ गोमोनखौ एफा मोजां मोना बाट जायो जानाया थेवबाबो थाइजौखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय नोंथाङालाय मा ना फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो बिदि गोलोम बोथोराव
बिदिनो आंना ओ गोलोम बोथोरावबो माने बिदिनो ओ फिथाय सामथायखौ खौ जायो आरो बिदिनो आपेल आंगुर जेरै- आनारज थालिर बेफोरखौ जायो आरो आं बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो ओ बिदिनो बायदि बायदिसिना फिथाइ सामथाय दङ दंनाया बेफोरनि मादाव आं बेफोरखौ जायो आरोना नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा
मा होनदों नोंथां?
ओमफ्राय नोंथाङा जागा गिदिंनो लुगैयोना लुगैया जेरै- ओ लादाख ओ बिदिनो सिलं बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव नोंथाङा लुगैयोना लुगैया?
नोंथां आं लुगैनाया लुगैयो ओ जेनेबा आङो ओ बै खाथि खाथि जायगायाव थांनो मोनफेरबाय बेफोरबायदि गोजानाव थांफेरनो मोनाखै नाथाय बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव थाङो ङो सिमां दं आंहाबो जेरै- ओ सिलं मेघालया ओ सेरा फुनजि बेफोरबायदि जायगायाव ओ बेफोर बायदियाव थांनो ओ थाखाय सिमां दं आरो आं ना खिन्थु आं बेफोराव थांनो मोनाखै ओ खाथि खाथि जायगायाव थांनो मोनदों जेरै- सौकि आरो बिदिनो दारागाव बेफोर बायदियाव थांनो मोनबाय आङो बेफोर बायदियाव थांनो मोनथ'वाखै नोंथां। सिमां दङ थांनायनि थांगोन उनाव खिन्थु आं दा थांथ'नो मोनाखै आरो।
नोंथाङा बुंदों नोंथाङा सकि दारागाव थांदों होननानै नोंथाङा एसे फोरमायनो हा गोन नामा बेनि बागै आं मानोना थांनो थारमाने बेफोर जायगायाव थांनो मोनाखै आरोना स' उनाव माने फिउचाराव थांनाय जायोबा एसे दावबायनो हागोन आरोना स' नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जेरै दारागावआव जोंनिफ्राय बिनिफ्राय जेरै ओ ओ सेभेेनटि ओइटि बेफोर बायदि किल'मिटार जायो आरोना गोजान ओ बेयाव थांनो थाखाय ओ जोङो जेरै उम जों बाइकफोरजों थांनो हायो बेयाव। बेयाव थांनानै जेरै दै बोहैनाय बिनो अन्थाइ बि बिदि दखान बायदिसिना ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मुवा बेसाद मोननाय जायो आरो। ओ बिदिनो बैयाव पाहार दं आरो बिदिनो सोमखोर समायना जेरै बिफां लाइफां दं बिदिनो बार गुसु बारो बैफोर जायगायाव नों ओ दुगैनो हायो दुगैनायनि ओ जायगा दङ' । बेनो बायदिसिना रोखोमनि दोङो आरो ओ दारा गावआव। ओ बिदिनो भुटान सकियावबो बिदिनो। एखे नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ भुटान सकियावबो बिदिनो जेरै ओ दै दं बोहैनाय बिदिनो अन्थाइ बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि दखान दं बिदिनो जानाय लोंनायनि मोनो बेफोराव ओ बिदिनो एखे जोब गोजा आरोना नोंथां।
औ नोंथांनिफ्रायथ' जोबोर बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आङो।
औ नोंथां।
दे होनबा नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।